जाबाय दे।
अ खोनादोंना?
खोनादों।
औ। जों दा मानि सायाव सावरायनो?
ओ दहायनि आद्राखौनो सावरायफिनसै जोङो नामा?
सावरायजागोन दे नोंथाङा होमबा बिदि जागायफिनदो होमबा। आबाद मावनायनि सायावनो सावरायगोनब्लाथाय।
औ माने माबा आद्रा थादोंमोनना दहायो।
औ।
औ बेखौ जागायफिनसै आङो।
औ दे।
औ जोङो मा होनदों मायाव थादोंमोन आद्रा। ओ माबायावना माइ बाख्रि गायखन्नायाव बाख्रि गायखन्नाय थायोमोन नालाय बेनि उनाव माइ ओ माइ गायनायनि खिनिया माइ गायनायफोरबो खिनिया जोबलांबाय। आरोना बेनि उनाव जों गायखांनायनि उनाव हानायनि हानायावबो जोंहा नेम दङ ना माखासे मानि हानानै लाबोनायावबो बे उम उम। हानानै लाबोनायाव जोंनिया ओ मा होनो। ओ माइ ओंखारजेनबाथाय जोंना काति फुजा होयो ना। काथि गासा ओ काथि दाननि से खालारखालि ओ काति फुजा होयो आरो ना बे काति फुजायाव मा खालामो ओ मोनाबिलि समाव आइजो एबा हौवाफोराबो आरोना ओमफ्राय थाइगिरनि खायसेया थाइगिरनि खंख्ला हायाव खायसे आरो ओ बाथि लानानै बेबायदिनो फोथाराव लांनानै साथि सावहैनायखौ नो नुनो मोनो आरो ना। ओनिफ्राय ओ खायसे गनसेयाव थाव फोननानै लाङो। खनसेजों माने नारजि ग्रेबना होयोबाथाय माने मोजां जायो इदि होननानै ओमफ्राय ओमफ्राय बे साथि सावनायनि ओंथिखौ खायसेया बुंदों माने ओ ओ बे माइ खारो दिना माने एम्फौफोरा एम्फौ माइफोराव एम्फौ जानायफोरा माने ओ सा बेबायदि सोरां होयोबाथाय माने एम्फौ जानायफोरा एम्फौ जानो हाया बिदि होननानै माबायो आरो बिदि होननानै साथिखौ लगायनाय जायो होननानै बुङो आरो ना खायसेफोरा बेबायदिनो जोंनि खाथिफोरबो फालि लिनाय जायो आरोना बेनिफ्राय बेनि उनाव माइया माइ मोनबाथाय हानानै लाबोनायनि सिगां जोंना आरो मा मोनसे फोरबो थाबावो ना बेयो जाहैबाय माइनाव बरायनाया।
बेखौहाय माबाददि फालिनाय जायो? माइनाव बरायनायखौहाय।
खोनायाखे?
बे माइनाव बरायनायखौबो बिदि फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो नामा नोंथां?
माइ माइनाव बरायनायाव जोंनिया न'खराव आरोना जेनेबा फोरबोआथ' 'जोंनिया मोनथाम ओरैनो बर'फोरनि गुबै फोरबोआथ' मोनथाम मागो बैसागु काति गासा बेनिफ्राय बे माइनावआव माइनाव माइनाव लायनाया आरो आबादनि आबाद जों थानाय न'खरनि फोरबायदि आरो ना। बेनिफ्राय बे फोरबोखौ माने लोखि लायनायबो होननानै बुङो सोरबा खायसे गामियाव आरो आग्लायनायबो होनो बेबायदिनो ओ गोरलि माने बेखौ बुंनो थाङोब्ला माइनाव लायनाय फोरबोआ जादों माने माइ मोथिसे हानानै मोथिसे नङाबा मुथासे हानानै लाबोनाय आरो बेनिफ्राय बर'फोरा ओ नेमखान्थिनि गेजेरजोंसो खालामो नालाय बेखौ माइनाव लायनो थाखा थाखाय माबाखो बारखौ बांसिन समबार नङाबा बिस्थिबार। बेबायदिखौ सायख'नानै लायो आरो बेनिफ्राय माइनाव लायगोन खालि न'खौ लिरस्राां आरोसि आं न'खरनि आखाइ हिन्जावा खानाय लिरस्रांनानै खानाय लिरस्राङा आरोसां लाइजौ लाइजलाय मोनसे लथा थाइसेयाव दै गोथार लथासे ओमफ्राय आरो खाथि गंसे लानानै बाथौसालि याव माने ओ प्रसाद बावउग्रलाङो आरो खुलुमलांग्रोयो। खुलुमलांग्रोनानै ओमफ्राय लथाखौ खर'आव ओमफ्राय रुजुननानै लथानि सायाव खासि खासि ओमफ्राय लाइ लानानै दुब्लि बारियाव थाङो आरो बेनि फ्राय दुब्लि बारियाव थांनानै सानजा सा खनानि गसासे माइखौ लथानि दै गोथारजों ओ थुखैनानै खुलुमनानै माइखौ हानानै लाइजौजों थननानै लथा मोखाङाव ओ दोननानै रुजुनानै लाना फैयो आरोना ओ बे न' मोनफै ओ मा होनो मोनसेफोर बेहाय आरो माइख लानानै फैनाय समाव जोंनियाव मोनसे बर'फोरनियाव फोथायनाय दं आरो माने माइ लानानै फैनाय समाव लामायाव मानसि दुमसि लोगो मोनोब्लास सोरबा माथो होयोब्ला माने रावखौबो माथो होबोनो मोना आरो माने माथो होबोयोब्ला माने माइनावआ थांफायो मायनावआ थाबोयो बिदि होननानै फोथायनाय दं आरो ना बेबायदिनो न' मोनफैजासिम माथो होबोआ आरो ना माइनाव लानानै फैबाथाय। फैनाय समाव आरो बेबायदिनो न'आव मोनफैबा आथिं सुनानैनि इसिंनि माइनाव बिन्दु थायो दा जोंना बर'फोरनिया इसिङाव माइनाव दोनग्रा थाया होनोमबा। ओमफ्राय नङाबा खायसेया बाख्रियाव बेखौ माइनाव ओ बे माइनाव लायनाय लायनायखौ दोनफैयो आरो बा खायसेया बाख्रियाव दोनो खायसेया इसिंनि माइनाव बिन्दोआव दोनफैयो आरो ओमफाय माइनाव लानानै फैनाय समाव माइनाव लायग्राया माने ओ बे मिनिनोबो मोना दे मिनिनोबो मोना। रायलायबोनोबो मोना आरो थाब-थाबोयो होननानै फोथायो आरो मायनावा। उम बिदि खालामब्ला माने ओ माबा बेखौनो जोंना मा होननानै बुङो मायनाव माइनाव लायनाय फोरबो होननानै बुङो आरो।
औ।
बेनिफ्राय नोंथाङा मा मा मिथियो होमबा?
आंबोथ' एसे रोङा इफोरबायदि जेनेबा आबाद मावनायनि बागैसो सावरायदोंमोन आरोना जोंङो। औ औ मिथिनायखिनिखौ। एसे सुंद'यै फोरमायनोसै आरो बिदिनो जेनेब बा जोङो आबाद मावनोब्लाथ' दै नङाब्ला जाखाया। नङा होमबा नोंथां? औ। बिदिनो माइ गायनोब्लाथ' दैखौ नांखाथारगोनानो।
उम।
माइ गायनायावथ' दानि जुगाव बांसिनानो इदिनो हाजिरा खामला लानानै गायनाय जायो
औ सावरि बादालि गैखाला नालाय।
औ बिदि आरो।
ओं आरो हालौनायाबो गोदो हाल मोसौजो मोसौजोंसो एवोमोन ना हाल फाला लालायनानै। एवोमोन गोदो ओमफाय नै दा टेक्टरजोंसो एवो आरो मोसौ मोसौजों एवनाय नु
औ खमै खमै नुयो आरो जेनेबा एसेबां गैलिया। खायफाहा एवो मोसौजोंबो दाबो।
ओ।
मोसौजों ए-एवनायखौ एसे औ एसेबां बुरजा बुरजा गायनो हाया आरो माइखौहाय। बिदिनो खम गायनाय जायो।
उम। माने समजों खारबानो सोलोंबायना।
औ औ।
उम समनि आंखालाव जाबाय आरो बेबायदि सोलायनांगौ जाहैबाय। मोसौजो हालेवबाथ' जोङो सान याव बे बिगानै बिगाथामबो गायनो हाया नोङा होमबा, द'ब्लायसे द'ब्लायनै बेबायदि ल'सो गायनो हायो नालाय। समजों लोगोसे खारफानांगौ जाबाय। बेबायदिनो सोलाय बाबाय आरो।
दाना औ ट्रेक्टरजोंनो बांसिन एवनानै गायनाय जा
औ ओं टेक्टरजों बांसिन बेबायदि गायनायखायनो एसे गोबां गोबां खनसेनि गायखानायखायनो माने सावरि बादालि जानोबो टाइम मोनला रोना मानसिफोरा ओं।
बिदिनो आइजोफोराबो बर' जोंनि बर' आइजोफोरा हाजिरा खामला मोनो आरो दाना बिनि थाखायनो। टेकटरजों एवनानै गायनायखायनो। औ आइजो एबा बर' सिख्लाफोराबो गायनाय जायो आरो।
औ।
औ। बिदिनो नोंथाङा आरो इदि आबाद मावनायनि बागै मा मोनथिबावगौ नामा सबाइखौ सबाइ आबादखौहाय माबोरै माव
औ सबाय आबादखौ ओ मा होनो माइ गायखांनायनि उनाव काति काति आघोन मासनिफ्रायनो माबायो आरोना फैयो उम माइ गायखांनानै हाखांनायनि उनाव फैयो आरो सबाइखो खायसे आरो हास होन हासोनखौ मिथियोना हासोन होनोबा हासोन थानाय माने ओ माइ गायनो हायालासिनो माइ आ बाद मावनो हायालासिनो दोननाय हा खो हा सोन थानाय होननानै बुङोना बे हा सोन थानायफोरा काति काति मासफोरावनो फैयो आरो माबाखो सबाइखो
औ
खाय खायसे आरो माइ हाखांनायनि उनाव फैयो। बेनिफ्राय बेखौ थिखांनाय टाइमाथ' फागुन बेबायदिनो फागुन सैथो बे टाइमाव मोनहैयो आरो सबायफोरखौ। दालि सबाय बेसर बेखौ खौ मा होनो मेसेंनि आबाद
अ मेसेंनि आबाद होनना बुंना मिथिनाय जायो आरोना होनना मिथिनाय जायो।
उम।
बांसिनानो जोंना बर'फोरा आबाद मावनानैनो जानाय आरो। नंगौना नोंथां औ। औ बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जाना थांसिगोन।
औ। जिखिनि हायो सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नंगौ दे।
औ औ